औ नोंथां।
खोना दोंना नोंथां? अ अ अ अ अ नै नोंथां जिरायनानै दं नोंथां। दे
औ होमबा जोंनि एसे बर'फोरनि ओ मैहुर खालामनानै जानाय जेरै माबोरै मैहेर खालामो बेफोरनि एसे ओ आदब खान्थि ओ आदबफोरखौ खायदाफोरखौ एसेस माने सावरायलायनोसै मा बायदि मा बायदि नानै मैहुर खालामो हमो औ
जागोन।
ए इसिबुंफुरलु ना होदो नोंथाङा औ नोंथां
औ मै हुर होनना बुङोबा जोंङो जेनेबा आङो अमानि सायाव बुंग्रोनसो नोंथां हाग्रानि अमा जों हाग्रानि अ अमा खौहाय माने गामिनि साथाम साब्रै थाङो दै अमायाव गासिबो थांजोबा।
औ।
साब्रै थाङो जों नुनो मोननायाव आरो बै समावहाय आरो जोङो जे ब्लान्दे दैमोन। बे समावहाय ओ हाजोआव थांओइस जेरो नै दा दैलां बोथोर नालाय दा बै औवा मेवाइ जानो फैयो बिसोरो माने नोंथां मोनथिबाय औवा मेवाय जानो फैयो हाज बेवहाय बे बेवहाय साथाम साब्रै थाङो नालाय बिसोरो बिसोर कार्टुस बानायोमोन गोदो अमा गावनो थाखाय काटुस माने बानायब्रबनाय जोंनि लखे हेलमेट नोंथां मिथिबाय औ औ औ बेफोरखौ लानानै थांनानै बिसोरो जमहैनाय जायो आरो बेयावहाय जोंहा बेयावनो मालाबा मोनबोयो मालाबा मोन मोनबोआ देनबा लाबोबाय मोनबोनानै लाबोनानै नोंथां दाथ' बेखौ अपेनबो खालामनो हाया नालाय बै समाव आरो जों दा दान दानोथ' गैला दा बे समाव समाव गैला आरो बे समावहाय माने सिरि सिरि लाबोनानै फानखुमानानै सोरबा बिसोर जाबाय फाननानै जानाय बेबायदि खालाम फैयोमोन आरो बेजोंबो माने एक्सट्रा रां खामायनो हायोमोन आरो फ्रा औ औ औ आमफ्राय बे जोंनो लोगोसे अमा दाउ अमा होसोनो थांबा आरो फ्रियावनो जोंहा मोनसे दाउआ फैफायोलाय दावमासार जों जेखौ होनो न'नि दाउखौ हाग्रायाव नागारना होनाय नोंथां
औ औ
बिसोर दाना न'नि दाउबाय न'नि दाउआानो खिन्थु बिसोर बिजिरनायाव बिराद स्मारट बिसोर गोजौआवसो थाग्राजाबाय आरो बुसथुआ
औ औ
बेखौबो मोनबोफानाय जायो बे अमानि माबायावहाय आरो जोंहा जुदि औ जुदि जोंहा नैबे मैखो होनना बुङोबा मै होनाया थ दाथ' नोंथां अमानि बायदि नङा जाहैबाय मै होनायावहाय बिराद बुस्थु बाहानि लांफानांगौ ओरै जे लांफानांगौ मानांगौ बिराद बायदिसिना लांफानांगौ जायो हाजार जेनेबा आरो बेवहाय सासे सानैजों जाया गामि दरसेयानो थांजोबनांगौ जायो गामि दरसे अबाव बबेबा जायगायाव गामि दरनै बेबायदि मानसिया थाङो आरो जे लानानै होनाय हाजोआवहाय बिराद खस्थ' नोंथां मै मैनिया आरो माने फुजा होखालायनानै थांनांगौ जायो नोंथां मैनिया आरो मैनिया माने बेखौ जों नुनो मोनदों आरो औ मैनि था खायजों फुजा होनानै थांलायो आरो बुस्थुआ ओमफ्राय ओरैजा जे सायसिगोन सिगांथिं जा ओरै होलांबाय थासिगोन होलांबाय थासिगोन बिनो मालाबा समाव मैनि जायगायावहाय अमाखौसो मोनलायलाङो नोंथां बेबायदिबो जायो माने औ मैया देनजार आरो ओरै बारलाय ओरै बारलाय माने देनजार बुस्थु माने मैया बिराद माने गोरलै मोना मैखौ माने खस्थ' दं औ औ इन्ट्रेस्ट जायो औ एकदमबारे नों खौ माने मालाबा होनो रोङाबा मालाबा रायनाय बेफोर माने बिराद मजासो माने बिराद नों माने बे बै समाव रायजानायाव बिसोरो दुखु मोनगोन जेब्ला ओंखारबोखाङो माने बे समाव नों माने बिराद गोजोननायसो मोनगोन माने एकदम आं रैबायदि बुंफिनोबा बांसिन इन्टेस्ट जागौमोन नामा मोनसे बुस्थुआ फैयो नोंथां
नगौ नंगौ हा हा
नों मोननानै फैबाय नाथाय लाना फैसिगोन लाना फैनानै बिदिनो गामियाव लाना फैनानै गोदानानै बै जयैनो जाय जाय थांदोंमोन गामिनि थांखायो नालाय नोंथां न'खर हिसाब होनबाबो लाब बुंबाबो जायो आरो बिदिनो सोरबा न'खर हिसाब रानो सोरबाया मानसि लेखा रानो बेबायदिनो लाबोनानै जाफैनाय जायो नोंथां।
नोंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायलाय
औ नंगौ नोंथां अ जेरै मैगं गुर होनबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा बा बर' हारिनि सुबुंफोरा माने मैहुर खालामनानै गोबां माने बेदर फिसा ओ जा जायो जाबोदों। माने गोदोआव गोदो समाव माने बायनानै जानाय बा बबेबाबनिफ्राय लाबोनानै जानाय बिदि गैयामोन आरो माने बांसिन माने गावसोरनो हाग्रायाव थांनानै बायदिसिना ओ। जिब-जुनार दाउमा दाउसाफोरखौ मैुहुर खालामनानै ओ जाबोदों आरो माने औ ओमफ्राय आथिखाल खालामोथाय गैला। ओ हाग्रा-बंग्रा बिदिबो गैला नायागिरनानै मोनला औ बै समाव बिदि मैहुर खाम थांनो थांनाय समाव हमनानै ला अमा अमा हो होनोनो थाङोब्ला जोङो। मानसि नांगौ माखासे लोगोसे गोदोनि आदब बायदियै माने जे बिसोर जे लांनानै नै जे लांफायो जे लांनानै जों जे सोंदिंनानै बाखिफोरा नेनानै थायो ओमफ्राय सासेबा सानैया होनानै होनोसै आरो जेब्ला जियाव नांफैयो अब्ला ओ बे नेनानै थाग्राफोरा बुसोमबाय बुनानै बुथारनानै लाबोयो आरो लाबोना बिदिनो राननानै ओ गामियैनो बा जाय जायफोरा थांदोंमोन बिसोर राननानै जाफैयो थिग बेबायदिनो औ मै होनायावबो जोङो ओ बे जि खौनो लाना थाङो जे सानानै जोङो होनानै ओ फारसेथिं जोङो जेखौ साबाय ओमफ्राय फारसेथिंनिफ्राय जोङो होबोबाय होबोनानै ओमफ्राय खारनानै बेसेयाव नांबाथाय जोङो जे बुथारबाय लाबोबाय ओ बेबायदि बि आरो ओमफ्राय थिग आरो आङो मा माने ओ आं गावनो थांनो मोननाय बा एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थानोसै सेसाफोर होनायाव ओ सेसा ओमफाय ओ नेवलाय जाहामालाय बेफोर होसोनायाव माने इनट्रेस जायो आरो ओ जों बे थांनाय समाव खिन्थु जों बेफोर बे जाहामालाय ओ नेवलाय आरो सेसाफोर होनायाव जोङो जेबो जे बायदिसिना बेफोरबायदि बाहाया आरो ओ जोङो बिदिनो जयै दस फन्द्र' जन बिदि जयै ओंखारलांबाय ओमफ्राय सिजायाव जेराव थायो एसे बेफोरखौ मिथिखायो नालाय जोङो बिदिनो जयैनो थांनानै जोङो हाथियारफोर लाङो होमबा जोङो बाथल लाङो ओमफ्राय गावबा गाव ओ लावथि बा थखन लायो आरो गावबागाव ओमफ्राय बिदिनो ओ सोरगिदिं थानोसै मानसिफ्रा ओमफ्राय सानैबा साथामा फारसेथिं गालि नेनानै थानोसै ओमफाय बाखिफ्रा हाबनानै गेजेर हा ग्रा हाग्रा हाबनानै बुज्रावनानै होलाङो आरो ओमफ्राय जेब्ला ओ बार'नो होमबानिबा बै नेनानै थानायफोरा ओ खुबैयनोसै आरो खुबैथारनोसै माने बिसोरो ओ ओरैबायद दि माने बै खुबैथारग्राफोरा ओरैबायदि गोरोंखा जायो माने बिस बिनि आखाइनिफ्राय बारग'वा आरो बा आनो जै खुबैबखथाय नांखाबाय बियो। थैखाबाय थाखाबाय आरो नोंगौ औ औ। माने बिसोरबायदि खिसो जों खायो आरो बिदियाव ओ ओमफ्राय आरो लोगोसे बैयो बाथु लाग्राया बियो आरो। बिबो हाग्रायाव सिरि सिरि हाबनानै सिगां सिगां माने नायलाङो। बिया नायखोमालाङो आरो उन्दुनाफोर थानाय बा बिनि बासायाव फुलियाव दङ नामा बेखौ नायनानै जुदि नुदोंब्ला बेयावनो गावनानै बेयावनो बुथारखायो आरो। ओ बेबायदि आरो ओमफ्राय जुदि आरो बारनो ओ बारग' लांङोब्ला बोरैबाफोर बुथारनो हायालासिनो बेखौ आरो होसो होस सोबावनोसैलाय ओम जयैनो होसोनानै बबेबा हाग्रायाव हाबैबा बै हाग्राखो आरो बेंथिफिननानै बिदिनो नायनानै जोङो ओ बुनानै माने बुथारनानै लाबोनानै जोङो ओ जयैनो रानो नि स्राय जानोसै आरो माने ओ सेसा बेदरा आंनि माने सि मोनजानानै मिथिनाय माने जोबोद गोथाव सो हाग्रानि बेदर फोरनि गेजेराव आं उम सेसा बेदरखौ थावसिन मोनदों आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
थिं जा जामालायाबो जोंहा ओ बिराद मोजां मोदोम फ्रुबाय थायोना जोसा जोसा औ बिराद मोजां जायो जानो माने ओ जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय जोङो बुंनायखौ होनाय एबा थायो माने हाग्रानि बेफोरबायदि बेदरखौ माने बोसोराव खनसे जानांगौ नानै माने जाहाथे जोंनि देहाया थाग्रा जायो
नंगौ बेनिखायनो जोंनिथिं जोंथिंबो बे नोंथांमोन बुंनाय दा हाग्रानि बोदरखौ खेबसे जानांगौ बोसोराव होननायखाय जोंबो माने ओंखारो आरो थां मैहुराव माने औ जोङो मा जोङो जेरै सेसा होनाय
माबायावहाय लाखायो थारगेट लाखायो आरो जोंना बै हलि जायोना नोंथाङा हलि फुजा जेरै देवल होनना बुङो बै समखालि जों बे अखा हादों
नोंगौ
अखा हादोंबाथाय जोंनि गामिना लोब लोब लोब ओंखारखायो माने बै समावहाय हाग हाग्रायाबो बारा गिदिर गिदिर जायाना नङा नोंथां हाग्राया ओ अखा हांनाय नालाय अखा हाग्राया बारा गिदिर गिदिर जाया बे अखा हादोंबाथाय जों बेखौनो थारगेट लानानै थाङो माने जोंहा दिनै माबा मोनसे मोनखागोन आरो बुस्थुआ बै समावाय अखा हाथाय माने जोंहा जेरै सेसाखौ नों बुंदो सेरसायाथ' जोंहा नोंथां बेथ' ओंखारा अखाहाबा सेसाया गावनि खुलियाव थायो गाव थाग्रा जायगायाव ओमफाय जोङो बिदिनो नागिरनानै माने गा बे जों सेसाखौ डाइरेक्टलि होआ बिदि जोङो सेसानि खुलि खुलि नाय बे लेखायाव जेनेबा मोनसे जायगाखौ बेंबाय ओमफ्राय बिनिनयाव जों खुलि गुलि थलद थलद दलद नायबाय बेथ' ओंखारो नालाय नोंथां अखा हानायावहाय ओमफ्राय जोङो जुदि बे खुलियाव जुदि जों नुबाय बे खुलियावनो बेखौ गावसोमबाय नोंथां। आरो सेसाया ओरैबायदि बुस्थु थैनोबो गोरलैलाय नोंथां।
नंगौ नंगौ आरो खारनाय समाव जुदि खुबैनानै एसे नांज्रिदोबा बेयावबो बेलथायनानै थोयो आरोना नोंथां।
बेंखायनो नै जों बेखौहाय मा खालामो नोंथां। बे जेनेबा जोङो बेखौ खुलि खुलि नायनायनि खारना बेनो नोंथां। माने जाय खारबाथाय जों सेसा मोन फिननांगौआ बिराद आसा खम माने हानो नागिरनानै नोंथां माने बिनि खारनाया वान अन स्टपावनो मा होने मोनो खेबसेयावनो
बेसेबा औ बेसेबा गोजानाव खारनानै माने थाखामाहैैखायो आरोना नोंथां औ नंगौ।
हथाथनो माने बे खुलियावनो जों नागिरग्रोयो आरो
औ।
जेबो जों बुहुत बायदिसिना मोनबोफायो। सेसा मैहुर थांनायावहाय जों जाहा मालायबो मोनबो फाइ नों दहाय जो फ्रा मालाय होनबाय नोंथां। जोङो दाहामालाय होनना बुङो औ‌। आरो जोंहा माबा मोनो बन हाफा बन हफा औ बना हाफाफोरखौ मोनबोफानाय जाजोबो आरो औ जों खिन्थु टारगेट माबानि थाखासो थाङो सेसा सानि थाखाय नोंथां बेयावनो जों बेफोर मोनबोफानाय जायो। जायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां औ औ नोंथां औ औ एसेयाव दोनथ'नोसै ना होमबा नोंथां औ औ दे दे नोंथां दे